औ खोनादों औ नोंथां खोनाबाय
दिनै जोंङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायगोन बे आयदायानो जादों बैसागु फोरबो ओ बैसागु फोरबोआ जादों जोंनि बर'नि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो बे बैसागु खौ जोंङो बैसाग दाननि फास अक्ट खालि खुंनाय जायो। बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे जोबोद गिदिर रंजाथाइ फोरबो बे रंजाथाइ फोरबोआव गामिनि मानसिफोरा गथ' गथायाइ गिदिर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ज' सान ज' ज'यै बे बैसागु फोरबोआव ओंखारो बे बैसागुआवहाय बैसागुखौ गोबां रोखोमै बोखावो जेरै मोसौ बैसागो मानसि बैसागो दाउसिन दाउला बैसागु बेफोर बाहागोफ्राव बैसागुखौ बोखावो
बैसागुआव ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गामि गामि ज' ज' ओंखारनानै न'खर न'खर मागिनाय जायो गोदो गोदायनि दिनाव ओ बैसागुआवहाय ओ- मोनसे न'खराव मागियोब्ला। माइरं दाावदै बे बेफोरखौ हरनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव नाथाय। फैसा बेफोर बेफोर हनाय नुयो नोंथांनि बायदिब्ला आथिखाल आथिखालनि बैसागु आरो। ओ- गोदो गोदायनि बैसागु सोलायनायनि फारागथिखौ माबायदियै। फोरमायनो सानो।
नंगौ बिसागो जाबाय जोंनि बर' खोनादों औ बैसागुआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायि फोरबो दा बे फोरबोआव आङो बयबो। उन्दै गेेर रंजानायखौ लायो बैसागु बोथोराव जोङो बयबो। ओ- दुगैसां लस्रां खालामनानै उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो। आरो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो दा बेफोर मोनसे जोंनि एंगारनो हायै बाहाग दा आथिखालनि बैसागु आरो ओ- जोंनि ओ- सिगां समनि बैसागु जोबोद फाराग नुनो मोनो ओ- सम लायै सम थासारिजों लोगोसे जोंनि बैसागु फालि एसे एसे सोलायबोनो हमदोंसै आथिखालनि गोदान मुगानि। बैसागु आरो ओ- आबै आबौनि समनिफ्राय खुंबोनाय बैसागु जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों दा बैसागुआ। जोंनि बर'फोरनि एंगारनो हायै मोनसे बाहागो हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो। आ माजनि गिबि ओ- सप्तायाव जोङो बैसागु बैसाग। मासनि जोङो गिबि सप्तायाव फालिनायजों लोगोसे ओ- जोङो ओ- गामियाव समाजजों। ओ- गेमाफोरजों जोङो ज' ज'यैनो मान बावलायनाय बा मान होलायनाय हाफारिबो जोङो लायो। दा बेफोरो ओ- जोंनि आथिखालनि सुबुं समाजाव। खोब खम जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय दा बेजों लोगोसे जोङो। आबै आबौनि समनि बैसागु ओ- फालिनाया जोबोरैनो ओंथि गोनां जायोमोन आरो बे समाव गामि नो दोलै नोगोरै। बावनाय बा मान लानाय। हाबाफारि जोङो खुंनाय जायोमोन बेजों लोगोसे जोङो ओ- माखासे जोङो ओ- एक्टिभिटिसफोरबो लानाय जोङो ओ फरायनो मोनबोदों बिजाबफोराव दा बे लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन ओ सोलोंनांगौ बिथिंखौ जोङो मोजाङै सो लोंबोनो हायाखैब्ला। औ आथिखाल मुगानि जोङो समा जे थासारिया जे जेरै थिनदों जोङो बेखौ फालिनाय नुनो मोनगासिनो दङ' दा बैसागु बोथोर होननानै। नै बुङोब्ला जोंहा बैसाग बोथोराव गोबां हाबाफारिबो। हाबाफारिफोर जोङो दा लानाय नुयो जेरै बैसागुफोरबो रंजानायजों लोगोसे जोङो। ओ मोसानाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय खारनाय बारनाय बेफोरबायदि। दि एक्टिभिटिस लानायखौ जोङो दा नुनो मोनो दा जोङो। बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला बैसागुआथ' जोंनि बर'फोरनि। मोनसे फोरबो दा बे फोरबोआव जोङो लोब्बा लाखिनानै ओ जायगा लायै जायगा समाज लायै समाज ओ गुबुन गुबुन रोखोम खोमै जोङो फालिनाय नुनो मोनो। दा बैसागुआथ' जोंनि ओ आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ फालिबोजानाय मोनसे फोरबो आथिखाल आ रो ओ आबै आबौ समनि बैसागु फालिनाया आलादा आलादा बेनोसै
ओम बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बैसागु बैसागुआवहाय बैसागुनि गिबि सानाव जोंनाव मोनसे दोरोङारि गियान दं बे दोरोङारि गियानै जोङो ओ बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति सं संक्रान्ति होनो बे संक्रान्तियाव जोङो जेरै ओ गोखा गोखै मैगं जायोना बे गो-गोखा गोखै मैगं जानायाव जोङो गोखा गोखैखौ
जोंनि देहा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बै गोखा गोखैखौ जानाय जायो गोखा जेरै गोखा गोखै मैगं हिसाबै दङ केरा दाबसिनि सिब्रु मानिमुनि फिसा गिदिर जोग्लावरि गोबां मुवानि मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोङो जोंनि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो।
बैस-बैसागुनि अनगायै जोंनि बर'फोरनावहाय गोबां गोबां फोरबोफोर दंबावो जेरै दमासि मागो दमासि बे दमासियाबो जोंनि मोनसे बर'फोरनि एंगारनो हा यै फोरबो बै बे दमासियावहाय जोंनि बर'फ्रा गोबां गोबां रोखोमै फालियो जेरै बर'फोरा मागोआवहाय सिथाव लारु बेफोरखौ जानाय नुयो। बेफोर बेफोर जानायनि गेजेरजोंबो जों जोंनि बर'फोरनि मोनसे बर'नि हारिमुवा बेरखाङो बै बै दमासि माग दमासि एबा मागो फोरबोआवहाय जोंनि बर'फ्रा ओ माइ गायखांनानै माइ गायखां नै माइ माइ मोननाय मोननाय फिथाइफोरखौहाय बे दमासि एबा मागो फोरबोआवहाय जानाय जायो जेरै मोसौ मैसो मोसौ मैसोफोरखौ बै दमासि दमासि मागोफो आव ओ संक्रान्ति दिनाव मोसौ मैसोखौ थुखैनाय जायो आरो बे बे माइब्रा माइरं बेफोरखौ ओ एवनानै मोसौ मैसोफोरनो होनाय जायो आरो बे दिनखालि मोसौ मैसोखौ गोला गोलाव फोथारावहाय हगारसारनानै होनाय जायो। नोंथांनि बायदिब्ला मागो दमासिखौ आथिखालाव माबायदि फालिनायखौ नुनो मोनदों।
नोंगौ ओ आङो बेखौनो बुंगोनखि आथिखालाव जोङो बैसागु बोथोराव जोङो माखासे गोनां गोनां ओ हाग्रानि मैगंफोर जोङो जानाय जायो बे मैगंफोरखौ जायो ब्ला जोंनि बेमार आजारफोरा हामो होननानै जोङो फोथायनाय दङ जों बर' समाजाव दा बर'फोरनि ओ माखासे हाग्रा बेयाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानायजों लोगोसे जोङो बोसोर गोदान बैसागुआव जोङो गोखा गोखै जानाय फालिनाय जायो दा बेफोर मैगंफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय बा बारिनिफ्राय बुथुमनानै जोङो जानाय जायो। बेफोरखौ जोङो आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जों दासिमबो बे ओ हाबाफारिखौ फालिबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव ओ समजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन आयदाफोरखौबो जोङो सोसन फानि नुनो मोनगासिनो दङ दा बेफोर समजों लोगोसे ओ सोलायनाय मोनसे आयदा दा आं बेखौनो बुंबावगोन जे आथिखालाव ओ जोङो, बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि गुबुन गुबुन ओ ओ, सांग्रांथि फोरबो जोङो लानाय नुनो मोनो, ओ सप नि गेजेराव जि गामि ओनसोलाव, जोङो सासे सासे बुंथिगिरि सासे सासे आलासि हांख्रायनानै जोङो ओ फरायसाफोर बा,
फरायसाफोर
गामिनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ ओ सांग्रांथि बा ओ मोनसे ओ हाबाफारिफोर लानाय जोङो नुनो मोनो दा बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ गामिनि लाइ लाइमोनफोरा गियान आरजिनो हानाय ओ हाबाफारि बा खाबुखौबो मोनदों बैसागु बोथोरजों जोङो लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि हाबाफारि लानायजों लोगोसे ओ लाइमोनफोरा गाव गावनो मानि सोलोंनायनि खाबु ओ फोरों रोंनायनि खाबु आरो गावनो सासे ओ मोजां मानसि जानो हानायनि खाबु बा लामाफोर मोनो। ओ बेफोरो जायगा लायै जायगा समाज लायै समाज गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। दा बेनोसै।
बैसागु होनोब्लाथाय जों बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गिदिर फोरबो बे बैसागु फोरबो आयदानि सायाव नोंथांजों गोथौयै, रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों।
नोंगौ बैसागु बोथोराथ' जोङो आबै आबौ समनिफायनो फालिजाबोनाय मोनसे फोरबो। बैसागु फोरबोआ जों नि बर' हारिनि मोनसे ओ जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहाबो बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोङो गावनि राव, हारिमु, थुनलाइखौ जोङो, फोथांनानै लाखिनाय एयावबो मोनसे आयदा महरै ओ मख'जाथाव दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो नोंथांजों गुबुन हाबाफारिफोराव फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै दे।
गोजोन्थों।